हेल' हेल' हेल'‌ नोंथां हेल' हेल' हेल' हेल' नोंथाङा खोनादना अ खोनादों नोंथा। नोंसोर- नोंसोरनि ओनसोलाव एबा नोंथांमोननि गामियाव अनला ओंख्रिखौ माबायदि सङो?
औ जोंनि ओ गामि एबा ओनसोलाव ना ओंख्रिखौ ओ थिग बेबायदि सङो‌ जेनेबा जोनो अनला ओंख्रि संनो गिबियावनो जोंनो माइरं नांग्रोगोन नङा होनबा नोंथां?
अ नंगौ।
औ जोङो एसे खम बिबांनि माइरंखौ लानानै जोङो बिदिनो मायबा मोनसे आइ एंयाव जोङो सु ओ सोमनानै दोनो माइरङा जाहाथे एसे रुयनो थाखाय।
अ
दा थिग बेबायनो जेब्ला बे माइरंखौ एसे ओ रुइहोनो दोनो बे माइरंखौ जों ओ खांनानै जोङो एसे ओ दै सरनायनि थाखाय एसे सम दोनथ'यो। नङा होमबा नोंथां? औ बिब्दिनो जेब्ला दैया सर आङो जों बिखौ थफसि एबा उम गिदिनो दिंखि एबा उलार नङाबा मिसिंआव देयो नङा होनबा नों थां
औ नोंगौ।
औ जों बे अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय जोंनो
औ हेल' हेल' हेल' हेल' हेल'